औ
औ खोनादों नोंथां औ नोंथांखौहाय कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांखौहाय कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां नोंथाङा आ दसे सम होननो हागोन ना?
औ हागोन मा आयदानि सायाव सावरायहांदों?
ओ जोंनि बर' सुबुंफोराथ' गोबाङानो बैसागु माने बैसागु बेखौ फालिनाय नङा होमबा नोंथां ओ बिनि सायावनो माने जोङो एसे गुवारै माने सावरायनो आरो नोंथां ओ जेरै ओ जोंना नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बैसागुखौ माने माबायदि फालियो नोंथाङा एसे ओ सिगाङावनो एसे फोरमायनानै होग्रोदो
औ दे जागोन दे जोंहा बैसागु होनोब्लाथ' बर'नि आगु फोरबो आरो आं सानो जे गासैबो बर'फोरानो बैसागुखौ मिथिगौ आरो बैसागुसो सोमोन्दो गोनां होननानै
औ
जोंनिया बैसागु फोरबोआ ओ सैथ्र दाननि जोब था खालारनिफ्राय जागायनानै बैसागनि स्नि खालारसिम जायो दा जोंहा सैथ्र' दाननि जोबथा खालार खालि जोङो मोसौ बैसागु होनना बुंनाय जायो। जाय दिनखालि जोंहा फुङावनो दुगैस्राब्लोस्रां मिथिंगानिफ्राय मोननाय ओ दिडिग्रि थि लाव, फान्थाव बेनिफ्राय मोखोना बिलाइ मोखोना बिबार बेफोरबायदिखौ खांनानै जों माला सुयो आरो बेनिफ्राय ओ बोसोरसे जायो। दिरुंखौ जोङो मोसौनो गानहोबाय बै दिनखालि मोसौनि बि गोजाम दिरुंखौ हास'नानै गोदान दिरुं जों गानहैयो आरो बिसोरनो मालाफोरखौ गानहोनानै फुङावनो दैमा एबा फुख्रिफोराव जोङो थुखैनो लाङो आरो लोगोसेनो जों बे लाव जा फान्थाव जाआ बोसोर बोसोरै एरबाय था होननाय सल'खौ जों खनो आरो बेनिफ्राय बैसाग दाननि से खालार खालि ओ फुङावनो जोङो दुगैनानै दुगैसांस लोब स्रां बयबो बोसोर गोदाननि मुङावहाय न'खर न'खर फुजा होयो बेवहाय जोङो उन्दैया गेदेरखौ खुलुमनाय आरो गेदेराव मान बावनाय बे हाबाफारिया जायो। दा जोंहा नैथि साननिफ्राय रंजा बाजा जेरावहायथ' जोंहा बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो जौजों सोमोन्दो थाबोनाय नालाय
ओं नंगौ।
जों जायखौ बुङो माइब्रानि जौ होननानै बेखौ न'खर न'खर लोंलायो आरो जेरैजाय ओ सासेया गुबुननि न'आव लोंबाय आरो गुबुना बेनि न'आव लोंबाय बेबायदिनो आरो रंजा बाजानिनि बाथ्रा बुङोब्ला जोंनिया खाम, सिफुं, सेरजा बेफोरखौ लानानै बयनिबो न'खर न'खर रंजायो आरो दा बे जोंनि ओनसोलाव खुंजानाय बैसागु दा नोंथाङाबो फोरमायदो नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि बैसागु फोरबो फालियो देलाय
औ जागोन नोंथां। ओ जेरैसिना बैसागुखौथ'ओ मोननै रोखोमाव जों बुंनो हायो जेरै मोसौनि बैसागु। बैसागु आरो मानसिनि बैसागु बिदिनो जोंना ओ मोसौनि बैसागुखौहाय ओ सिगां सानाव फालिनाय जायो जेरै जोंना ओ मोसौनि बैसागु माने मोसौखौ जोङो गोबां मिथिंगायाव मोननाय बिदिनो ओ हाग्रा हाग्रा बंग्राफोरनिफ्राय ओ खांथिंनानै लानाय ओ जेरै नोंथाङा बुंलांखानाय बायदिनो देग्लुगुथि आरो बिदिनो मोखोन बि मोखना फिथाइ आरो बेफोरबायदिनो गोबां लाव फान्थाव बेफोरबायदि होनानैहाय जोङो मोसौखौ माने थु खैनो थाखाय जगार खालामनाय जायो आरो नोंथां ओ बिदिनो जोंना ओ बेफोरखौ जोङो सानसे सिगाङावनो बुथुमनानै लाग्रोनांगौ जायो। बेनि उनाव जोङो जेब्ला मोसौखौ थुखैनायनि ओ सान जायो अब्ला जोङो बे खालि फुङावनो माने उथिनानै दुगैनानै जोङो बै मोसौनि थाखाय जगार खालामनानै लानाय गासै मुवाखौनो जोङो ओ बिदिनो ओ लाव फान्थाव एबा बिदिनो हालदैफोरखौहाय जोङो हानानै लानाय जायो। आरो बेखौ जोङो मोसौनो माला खालामनो थाखाय जोङो औवानिफ्राय आरंजिरना लानाय जायो। बिदिनो जोङो बेखौहाय माला सुनाय जायो मोसौनि थाखाय ओ माला सुना लानानैहाय जोङो ओ आरो बिदिनो जोङो जायखौ बुङो ओ खान्था एबा सारायफोरनिफ्राय जोङो हुलुनानै मोननाय हांगार बेफोरखौ जोङो बेखौ जोङो थाव गुबैजोंहाय लगायनानै लानाय जायो। बेफोरखौहाय जोङो जगद लाखांनायनि उनावहाय जोङो मोसौखौ गलिनिफ्राय बिदिनो दैमा एबा फुख्रिफोराव लांनानैहाय जोङो बेखौ थुखैनाय जायो थुखैनानैहाय जोङो बिदिनो हानानै लानाय गासै जगारफोरखौहाय जोङो मोसौनायाव माने खुबै खुबै बिदिनो लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था एबा बिदिनो फिसा बारायबाय थाथों होननानै जोङो बेफोरबायदि बुंनाय जायो आरो नोंथां। बिदिनो जोङो मोसौखौ थुखैखांबाय एबा ओ बेखौ जोङो मोसौनि थाखाय बानायनाय मालाफोरखौ जोङो ओ बिदिनो सुस्रानानै लाजोबबाय बिनि उनावहाय जोङो बै फथा बानायनानै लानाय एबा फथा गलाय नानै लानाय बे फोथाखौहाय जोङो बिदिनो मोसौनियावहाय औवानि मोनथाम मोनथाम एबा बिदिनो बै थालिर थालिर दना फोरजोंबो जोङो बेखौ माने फोननाय जायो आरो नोंथां। बिदिनो जोङो मोसौनियावहाय बेखौ ओ फथा फोनना होनायनि उनाव जोङो मोसौखौहाय होना नानै लाङो बिदिनो जों मोसौखौ हेखालि माने उदां जायगायावहाय माने जों हेगारनानै होनाय जायो। खांनानैहाय बिदिनो जोङो जेब्ला मोनाबिलि जायो अब्ला जों
ज।
म।
थाखाय लाबोनानैनानै दोननाय गस्ला फागा बे भागाखौहाय जोङो। ओ जोङो बेखौ बबावनाय जायो जोङो बेखौ बाउवो बावउनायनि उनावसो जोङो मोसौनि मोसौखौ माने खानानै दोननाय जायो आरो नोंथां। ओ बिदिनो जों मोसौनि साना बारलाङो आरो जेरै मानसिनि बैसागुआथ' जोंना गिबि सानाव बिदिनो ओ बयबो बर' सुबुंफोरानो एबा गुबुन सुबुंफोरानो जा फुङावनो माने उथिनानै दुगैस्रां लोबस्रां माने बिदिनो जोंना ओ गस्ला गोदान दख'ना गोदान गाननाय जायो आरो नोंथां। ओ बिदि गाननानैहाय जोंहा बिदिनो गोदोरफोरनो बिदिनो मान होयो। एबा गदोरफोरखौ जोङो खुलुमनानै गोदोरफोरनिफ्राय बिदिनो बोर बिना लायो। आरो माने गेदेरफोराबो उन्दैफोरनो माने बोर सारस्रियो गोदान बोसोरनि मुङावहाय। आरो बिदिनो मान बावलायलायनायखौ जोङो ओ खालामनाय जायो गिबि सानाव मानसिनि गिबि सानावहाय ओ आरो बिनि उनावहाय जोंना जेरै बैसागु बोथोर होननानै बुङोब्ला जोंनि बर' सुबुंफोराहाय ओ जेरै गोबां सुबुंफोरानो जोंना गामि एबा गामि ग'फा फोराव रंजानायनि अनगायैबो गुबुन गामिफोराव माने जोंना मागिनो थाङो। बिदिनो मागिनो थांनाय समावहाय जोंना जेरै बर'नि दामग्रा देग्रा खाम, सिफुं, ज'था, सेरजा, सिफुं बेफोरखौ माने जोंनो नांथारगौ जायो बैसागो बोथोरावहाय। ओ बिदिनो जोंना बेफोरखौ गासैबो लानानै एबा गामिनि गासैबो सेंग्रा सिख्लाफोरा माने ज' ज' ओंखारबोयो ओंखारबोनानै जोंना ओ गामिफोराव मागिनायनिनि अनगायैबो गुबुन गामि फोराव माने गोबां मागिनो थां थांनाय जायो आरो नोंथां ओ बिनि उनावहाय जोंना मागिनो थांनायाव ओ बै न'खरनि सुबुङा जा एसे हरो बेखौनो जोङो लानानै फैनाय जायो। बिदिनो जोंना बैसागु बोथोर होननानै बुङोब्ला बैसागु बोथोराव गोबां जानाय लोंनायबो बेफोरबायदिबो सोलियो। ओ जेरै जोंना ओ गोबां सुबुंफोरानो माइब्रानि जुमाय फिनानै दोनो बेफोरखौ माने जोङो बैसागु रंजानो थांबाथाय ओ गोबां मानसिफोरनो एबा बैसागु रंजानानै थांनाय मानसिफोर फोरनो माने जोङो राननानै होनाय जायो एबा मोनलोंनाय जायो आरो नोंथां। ओ बिनि उनावहाय जोंना ओ जेरैहाय ओ बैसागोआव रंजाखांनानै बिदिनो जोंना गोदोनि दिनावथ' बैसागुखौ जोंना गोबां सान फालियोमोन नालाय नोंथां आथिखालावथ' एसेबां बेफोरबायदि सानाव लासै फाथि फालि-फालिनाय जाला जेरै जोंना साथदिनखौनो माने फालिनाय जायो आरो नोंथां आथिखालावहाय। ओ जोङो बै साथ दिनावहाय जेरै रंजानानै एबा मागिनानै मोनबोनाय गासै ओ माइरं एबा फैसाफोरखौनो ज'मा दोननानै जोंना लास्टावहाय बिदिनो खाना जालाय लायनाय जायो आरो नोंथां। ओ बिदिनो आरो जोंना जेरैहाय बैसागु जोबखांनानैहाय जोंना बिदिनो गामियावहाय ओ फुजाफोरबो लाखिनाय जायो जायखौ बुङो जोङो गारजा फुजा जोङो बेखौबो माने फालिनाय जायो जेरै जोंना बैसागु रंजानायाव हाय ओ अबावबा ओ बिदिनो मोदाय दावदाय लोगो मोननायफोरखौहाय जोंना एरायथों एबा बिदिनो जानगारदों होननानै बेफोरबायदि बे फुजाखौ गामियावहाय फालिनाय जायो। बिदिनो बे फुजा सान बे फुजानि सानखालि जोंना गोबां सुबुं फोरानो दुगैस्रां लोबसां एबा न'फोर खौ स्रां स्रिं खालामनानै ओ बै रायजोनि थानावहाय जोंनो गोबां बिदिनो फुजा लाबोनाय जायो। बै फुजा लाबनायाव माने जोंना बेफोरबायदिनो गोबां मैगंफोरबो संनानै होनाय जा संनानै माने लाबोनाय जायो गोखा गोखै ओ जायखौ बुङो जोङो मदायनो हाय बावनाय। ओ लामायाव माने जोंना बे बेफोरबायदि मोदाय होनो लांनानै हाय लामायाव बेफोरखौ माने ओ बे मोदाय नि मुङावबो माने जोंना बिदिनो गोखा गोखै ओंख्रिफोरखौ माने बावउनानै फैनाय जायो आरो नोंथां। बिदिनो जोंहा बैसागुखौथ गोबां सुबुङानो रंजाखायो आरो जों बिदिनो बैसागु रंजानायनायनि गेजेरजों बैसागु बोथोरावहाय बिदिनो गोबां रोखोमनि ओंख्रि खांनानै जायो जोंनि बर'फोरा ओ जोंनि बर'फोरा फोथायोखि बेफोरबायदि ओंख्रि खांनानै जायोब्ला जोंना बेमार आजार जानायफोरा ओ खारो एबा बेमार आजार जाया होननानै। गोबां रोखोमनि गोखा गोखै ओंख्रिफोरखौ माने खांनानै एबा बुथुमनानै जायो आरो नोंथां। ओ जेरै जोंना ओ बैसागु बोथोर होननानै बुङोब्ला बैसागु बोथोरावहाय ओ गोबां सुबुंफोरानो रंजानायजों लोगोसे जोंना दाउसिन दाउलाफोराबो एबा बिफां लाइफांफोराबो जोंनि खाम सिफुं दामनायजोंनो माने ओ बिसोरबो बेसेबांबा गोसो खुसियै माने बायदेमलाय सुदेमलाय रंजानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां बिदिब्ला नोंथाङाबो बैसागु बोथोरनि बागै एसे फोरमाय फोरमायना होबावनो हागोन ना
औ हागोन नोंथाङाथ' गोबां खोथा बुंलांखाबायानो बैसागुनि सोमोनदै जोंहा दा नैबेसो आरो खोथाया जाहैबाय जों जेरै गोदोनि समावहाय जोंनि हारिमुखौ फोथां लाखिदोंमोन सिफुं सेरजाजों आ गामिनि लाइमोनफोरा बयनिबो न'खराव थांनानै गेदेरखौ मान होनाय उन्दैखौ ओ अननाय दा बैफोरबायदि बिदि जोंनि हारिमुखौ लासै लासै जों गोमाबोनायखौ नुनो मोनदों बैसागुआवनि नि सोमोन्दै एसेबां गोदो जेरैमोन दा बेबायदिखौ जोङो खम नुबोदों मानो होनना बुङोब्ला दानि समाव मुगाजों गोरोबनानै जोङो जेरैजाय इलेक्ट्रिक दाम दामग्रा आगजुग
ए
जेरै फुसानो जायोबा जखिनि दामग्रा आगजुफोर बेखौ जों बाहायनायखौ सम सम नुबोदों आरो गोदोनि समाव जों नायोब्ला नुयोमोन बे गामिनि गासै जेबो बोराय बुरै लाइमोनफोर जमा जानानै खाम सेरजा लानानै बे गामिनिफ्राय गुबुन मोनसे गामिसिम मागिहैनाय बेवहाय जोंहा हारिनि हारिमुवाबबो बेरखांबाय लोगोसेनो गामिजों गामि सोमोन्दोआबो मोजां जायोमोन आरो नोंथाङा दा बे बेफोरबायदिखौ जोङो एसे खम नुबाय दानि समाव आरो लासैनो गोमालांगोन बायदि बेखौबो नुहुरदों जोङो जुदि जोंनि इयुन जोलैफोरनो फोरमायनानै दोनाब्ला एबा जों खोनथा दोनाब्ला मोनसे समाव जोङो बिजाबाव ल' लिरनाय मोनगोन एबा सल'बाथा खुगा खुगा सोलिलांनानै जों सल'बाथाल' खोनानो मोननो हागौ आरो जेरै जाय बर'फोरा मोनसे सम बेबायदि बि रंजायोमोन होननानै
औ
जोंहाथ' नोंथां बिदिब्ला समाबो जाबाय बिदिब्ला जोङो उननि समाव मोनसे मोजां आइडा लाना सावरायनोसै नामा नोंथां
औ जागोन नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथाङा आंनो बैसागुनि सोमोन्दै फोरमायना होनायनि थाखाय औ गोजोनथों नोंथां